औ नोंथां।
औ नोंथांङा दसे सम फ्रि नामा?
औ नोंथां आं फ्रियावनो दं।
औ। आंङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानैसो कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां।
औ नोंथां हागोन दे हागोन।
औ बे आयदायानो जाहैबाय आसामनि आबाद मावनाय आरो।
औ नोंथां औ जोबोद मोजां आयदा।
औ बिदिब्ला आंनो जागायजेननानै होनोसै नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां जागायदो।
औ जों मिथिखायो नङा होमबा नोंथां आसामाव जोंनाव मा मा आबाद जायो। आरो बबे बबे आबादखौ बबे बबे समाव मावो दा बेफोर आबादफोर खौ जों मानो थाखाय मावो बिनि सायाव आंनो एसे बुंफोरनानै होग्रोसै नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां दे बिदिब्ला बुंना होदो।
औ जोङो मोनथिखागौ बयबो आसामा मोनसे आबादजों थांनानै थानो हाग्रा ओ रायजो। जाय जायगायाव माने जोंनि बे आसाम रायजोआव थानाय गासैबो सुबुंफोरा फ्राय बुंनो थाङोब्ला स्निजिनैबो बांसिन जौखोन्दो सुबुंफोरानो आबाद मावनानै जाग्रा। हारि हारिसाफोर थायो नङा होमबा नोंथां दा औ आसामावहाय आबाद मावनानै जानाय माखासे आबादफोरा जोंनि थांनानै थानायाव गोबां बिहोमा होबोगासिनो दं गोदोनिफ्रायनो आरो बेबायदिनो ओ इयुनावबो होलांबाय थागोन होननानै आं मिजिं थियो आरो दा आस थामाव गाहायै जानाय माखासे आबादफोरखौ जोङो सोरगिदिं नायबानो मेगन बेखेवनानै नायबानो जों नुखायो जोङो मा मा आबादखौ मावो मा मा आबाद मावनानै जोङो आरजिगासिनो दङ थांनानै थागासिनो दं बेफोरखौ नुखायो औ जुदि सोरबा सासे सुबुङा बाहेरा रायजोनिफ्राय आसाम हादरसेयाव हाबफैयो हमनानै लादो सोरबा सासे फरेनार बियो जोंनि आसामाव हाबफैबाय ट्रेनजों फैयै फैयै फैनानै अब्ला बियो बियावनो बियो मा लामा लामा फैनायाव नुबोग्रोगोन साहा बागान माने बियो नुबो साहा बागान आरो बिनिफ्राय नुबोगोन गय बागान बेनिफ्राय नुबोगोन औवा बागान आरो माइ बागान दा बेफोरखौ लाइन लाइन लाइन नुबोनो हागोन आरो दा बिनि ओंथियानो जाहैबाय थारमाने जोंनि आसामाव गोबां बिबांनि साहा आबादा जायो माइ आबाद जायो गय आबाद जायो औवा फिफांनि आबाद जायो आरोबाव बिदिनो माखासे बोथोरारि आबाद फोर मावनानै जायो बेखौथ' बयबो मिथिखागौ जों मोनथिगौ आरो गुबुन बाहेरानि मानसिफ्राबो फैयोब्ला नुलाङो नङा होमबा नोंथां
नोंगौ नोंथां नोंगौ
दा साहा आबादा जोंनावहाय ब्रिटिशफोरा जेब्ला जोंनि भारताव इस्ट इण्डिया कम्पानि जानानै फैजेनदोंमोन बै समावनो जोंनाव साहा आबाद मावनायखौ जागायदोंमोन नङा होमबा जों मोनथिनाय बायदिब्ला जारिमिनाव फरायब्लाथ' जों बिदि होनना मिथियो दा बिथांमोना जे साहा आबादखौ मावना गालांदोंमोन बै दिननिफ्रायनो दिनैसिमबो साहा आबादखौ जोंनि आसामनि मानसिफोरा ओ गारनो हायाखसै आरो मानोना साहा आबादा जोंनो बिराद मुलाम्फा होयो जोंनो रांखान्थियावनो होन आरोबाव बेयावहाय खामानि मावनानै जाग्रा गोबां लेबारफोरखौ जोङो थिसननो हायो आरो नङा होमबा नोंथां जायनि थाखाय औ बियो रांखान्थियारि बिथिङै नायोब्ला गोबां मुलाम्फा गोनां बे साहा आबाद आ बे आबादखौ जोंनि आसामावहाय मैखोम गायनायखौ नुयो बुंनो थाङोब्ला भारतावहाय ओ जेसेबां साहा आबाद दिहुनो बेनिनो गोबां बाहागोआ बाहागोनि जौखोन्दोआ आसाम हादरावनो दिहुनजाय नङा होमा नोंथां आरो जों मिथिखागौ जोंना आसाम रायजोनिनो डिब्रुगर जिथु डिस्ट्रिक्ट डिब्रुगर जिल्लाखौ जोङो ओ टि सिटि अफ इण्डिया होननानैबो मोनथिनाय जायो दा बेबायदिखायनो जोंना माने आसामा बिराद मुंदांखा मुंदांखा माने आसामनिफ्राय गोबां जिल्लाफ्रावनो जोङो मैखोमै साहा आबाद मावनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा ोंथां लांदां जायगा थायोब्लानो जों बेखौ साहा आबाद नुयो जेरै गासैबो फ्राय थामजिबा डिस्ट्रिकटआवहाय एफा एफा एफा जोङो साहा आबाद मावनायखौ नुबोबाय मानोना बे मुलाम्फा गोनखाय जों बेखौ गायो आरो
औनोथां
थ रांखान्थियारि बिथिङनि फालांगिनि थाखाय बानायनाय आबाद जाहैबाय आरोबाव दोंना गाहाय जायखौ जों जानो आरो थांनानै थानो थाखाय दायो बे आबादानो जाहैबाय जोंना माइ आबाद नङा होमबा नोंथां बे माइ आबाद खौ जोङो गायनानै गावनो मावनानै जानानै बिनिफ्राय गोबां बिबांनि माइखौ दिहुननानै जोङो जानो हायो आरोबाव जोङो आग्लायनाय ज माइ फिथाइ बेखौ जोङो खाथि खालानि हाथाय बाजारफ्राव फाननानै बिनिफ्रायबो रां आरजिनो हायो आरो नङा होमबा नोंथां
नंगौ नग नगौ
औ दा बेबायदिनो जोङो माइ गायनायजोंबो गोबां मुलाम्फा गोनां खिन्थु गाहायै बुंनो थाङोब्ला जोंनि फ्राय आबादारिफ न'खरफ्रावबो बुंनो थाङोब्ला आसामाव जेसेबां आबादारि दं बिसोरो हानद्रेदाव फाइभ नाइनटि पारसेन्ट आबादारियानो माइ गायो होननानै जों बुंनो हायो आरो। मानो होनोब्ला जोंनावहाय माइ आबादा मैखोम जायो जोंनाव दैनि आंखाल गैया। बेनि थाखायनो मा माइया गोसोबायदि जेराव मोनो बावनो जायो। बे जाहैबाय माइ आबाद आरोबाव जोंनावहाय आथिखालावहाय गोबां बागानफोर थालिर बागानफोर जुंखाम बागान ओमफ्राय खुसेर बागान बिदिबो आबाद मावसै आरो मानोना बेफोरनिफ्रायबो गोबां मुलाम्फा जायो। आरो जोंनि हाया बेफोरनि थाखाय जोबोद खाबजानो गोनां आरो बिदिनो टमेट' बागानबो खालामनाय नोंसै आथिखालाव जोगोनार बागान थरमुस बागान आरोबाव स्ट्रबेरि बागान बेफोरखौबो नुनोसै नङा होमबा नोंथां आसामावहाय औ दा बेफोरनो आसामनि माखासे जानाय आबादफोर आरो आं बेखौनो नोंथांनो फोरमायनानै होबाय आङो मिजिंथिदों नोंथाङाबो माखासे आसामाव जानाय आबाद फोरनि सायावहाय फंनैसोबाबो सावरायलायनायनि गेजेरजों आंनो फोरमायनानै होगोन होननानै नोंथांनिसिम खावलायनाय थादों आरो नोंथां।
हागोन नोंथां हागोन नंगौ जे नोंथाङा आबाद मावनायनि सायाव जोंनि आसाम हादोरनि बा आसाम हालाम हालामनि आबाद मावनायनि सायाव बुंलांबाय माखासे माबाफोरनि आबाद फोरनि सायाव मम'खौनानै दा बियो जोबोद सैथो नोंथां। बेफोरो मानो होनना बुङोब्ला जोंनि आसाम हादोरा माबानि जेनाखि साहा बेनि थाखायनो माने एसे मुंदांखााख नङा होमबा नोंथां।
नोंगौ नोंथां।
औ थिग ओ बिदिनो जोंनि जेनाखि माबाफोर दङ माखासे जेनाखि आबादफोर बेफोरखौ माने जोङो मावनानै माने गोबां माबा खालामनो हायो आरो रांफोर खामायनो हायो जेरै जोंहा मुख'नो गोनां गोनांनो नाङा मख'खाबाय माखासे जेरै माइ आबाद फाथो आबाद बा गोबां जेनाखि आ माबाफोर आबादफोर बेफोरखौ जों मावनायखौ आसामाव गोदोनिफ्राय लानानै दिनैसिमाव गोबां नुबोगासिनो बेखौनो जेरै माइखौथ' जोङो मुखुथारनांगोन नङा होमबा नोंथां। मानो होनब्ला जोंना आसामनि सुबुंफोरा गोबाङानो ओंखाम जानानैसो थायो। जों रुटि बायदिसिना बेफोरबायदिबो जाया नङा होमा नोंथां। जोंहा माइखौ बिनिफ्रायनो गायो जाहाथे जोङो ओ ओंखामखौ जोङो माने मोनबाय थायो। नाथाय गुबुन हादरफोर बायदि जेरै ओ गुबुन माबाफोरनि बायदि ओ ओनसोलफोरनि बायदि जेरै ओ माबाफोर रुटि बायदिसिना जानाय बेफोरबादि नेम खान्थिया जोंना आसा मावनो गैखाया नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नोंथां औ।
औ जोंहा आसामनि सुबुंफोरा मानि ओंखाम जानाय जाग्रा ओंखामखौ जोङो माइनिफ्राय मोनो नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां।
जेरै जोंहा आथिखालावथ' आ नुनो मोनो जोंहा दैज्लां बोथोरनि समखाय जोङो ओ जोंनि जेनाखि आसाम हालामनि बा आसामनि गासै जेनाखि सुबुंफोर बिथांमोनखौ बांसिनखौनो जोङो दुब्लियाव नुनो मोननाय जायो नङा होनबा नोंथां।
औ
औ दा दुब्लियाव थांनानै माइ गायनाय माइ गायनायनि बोथोर हिसाबै दा नोंथां बुंनाय बायदि माने गुजि जौखोन्दो सुबुंफोरानो माने जोंना आसाम हालामाव माने माइ गायो दा बिनिनो एबा गोबां जेनाखि ओ साहा बागानफोर बेफोर जोंनि आसामखौ माने जायगा आवग्रिनानै दं। नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नोंथां।
औ दा जोंहा बे माबानि थाखायनो साहा साहाफोरनि थाखायनो बा साहानि आबाद मावनायनि थाखायनो जोंहा जोंनि आसामाव मोनसे जोबोद मुंदांखा जायगा आरो। दा जोंहा मख'नो गोनां गोनां गोबां दंबावो फिसा-फिलौ माबाफोर आबादफोर। जेरै- ओ जुंखाम आरो फाथो आरो ओ बिदिनो सबाय, सिबिं बा बेफोरबायदिनो माखासे आबादफोर जे दं बेफोरखौ जोङो ओ बोथोर नायै बोथोर गायो आरो नङा होमबा नोंथां।
औ
दा ओ बिदिनो जोंहा जेरै फाथो फाथोआ जोंखौ जोबोद माने रांखान्थि बा फालांगियारि बिथिङावबो जोबोद मोजां माबा होयो। ओ रां माबानो हायो आरजिनो हायो फाथोनि आबाद मावनानैबो। नङा होमबा नोंथां? जेरै फाथोखौ जोङो जेनाखि फाथोनि जेनाखि बिगुद आरो फाथोनि जेनाखि दैखौ बिफां बा सेरना। नङा होमबा नोंथां? बेफोरखौ जोंहा माने माने बुंनो थाङोब्ला जों फाथो माने गारनांगौनि गोनांथि गैया बिलाइनिफ्राय लानानै बिगुर बा बैनि माबानि मोदोम बेफोर माने गासैबो माने जोंनो खामानियाव होजोबो आरो। जेरै फाथोखौ जोङो फिसा समाव जोङो जेरै आ फेदेरनानै फिसानिफ्राय फेदेरनानै देरोबा बैफोरखौ दानफायोबा जोङो आ बिनिफ्राय जोङो बिलाइ मोननो हायो बै बिलाइखौ जोङो जायखौ जों नारजि खालामो। नङा होमबा नोंथां? औ बेफोर मोनसे थाहैबाय नारजि बेनि बिलाइयाबो सोलिखाबाय जोंनो। थिग बिदिनो जोंहा ओ बेफोरखौ दैयाव सोमहैनानै जेलानाखि बिगुरजों बा सेरनाजों ओ आलदा खालामो अब्ला जोंहा बैफोरखौ सान्दुंफोराव एसे फोराननानै बेफोरखौ जोङो ओ माबा फोरानखांनायनि उनाव जोङो बेफोरखौ माबायाव हाथाय-बाजाराव जों फानहैयो। नङा होमबा नोंथां? आरो न'फोरावनो जोंहा माबाफोर लुनांगौ गोनांबा फाथो सेरनाफोरनि जेनेबा न' फिसा फिलौ माबाफोर गग्राफोर लुनांगौ दङोबा जोंहा बेफोरजोंबो लुनो हायो दाउफोरनि मानि।
आरो बैफोर दुरुंजोंनो जोङो खाबथाबनोबो हायो। नङा होमबा नोंथां? फाथोनि दुरुंजों ना? औ नोंथां। बेफोरबायदिनो जोंहा माने गोबां माने माबायावहाय खामानि होयो आरो जोंनि माबाया फाथोआ। बेखायनो जोङो फाथोनि आबादखौ मावनायखौ नुनो मोनो गोबाङानो गोबांखौनो।
औ औ
औ नोंथां बिदिनो ओ जोंहथ' आरो गोबां जायखौ मुंख'जोबनो हाया जोङो गोबां नाम मिन्थियोबो आबादफोर दंबावो।
औ
ओ आसाम हा हालामाव मावग्रा। नंङा होमबा नोंथां? दा जोंहाथ' बिदिब्ला ओ आबाद मावनायनि सायाव सावरायबाय नोंथां आरो नोंथाङा गोबां मानि बुंलांबाय आंनि सिगाङावहाय आबाद मावनायनि सायावहाय मोजां-मोजां। औ दा बेखायनो नोंथांखौ ओ थेंकिउ होनबाय आरो नोंथां।
औ नोंथांखौबो रोजा-रोजा साबायख'र थाबाय आरो गोजोननाय बासिबाय नोंथां। जोंना समाबो जाबाय नङा होमबा बिदिब्ला दोनथ'लायनोसै। औ गोजोनथोंसै बिदिब्ला नङा होमबा नोंथां। औ
दे बिदिब्ला औ